हेलौ खोनादोंना नोंथां औ औ खोनादों नोंथां ओ। नोंथाङा सम दंबा एसे सावरायजागोन नङा होनबा। औ होनबा दा जोंहा ओ नोगोरनि आरो गामिनि समाज नि बागै सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां।
औ जागोन नोंथां।
औ ओ नोंथाङाबो नोगोर आरो गामिनि समाजनि बागै मिथिखागौआनो नङा होनबा। नगोरनि नोगोरनि समाज जेनेबा गामिनि समाजा माबायदि नोगोरनि समाजा माबायदि दा नोंथाङानो गिबियाव एसे फोरमायनानै होग्रोदो दे नोगोरनि आरो नोगोरनिखौ औ औ।
औ नोगोर आरो गामि जोङो मोननैनि गेजेराव गोरोबलायैखौ नुनो मोननाय जायो जोङो। ओ गिबियावनो आङो गामिनि बागै बुंगोरनोसै गामिनि समाजाव जोङो बयबो न'खर न'खर बयजोंबो गोरोबलायनानै सानफ्रोमबोनि जिउआवनो जोङो मोखांजों मोखां नुलायलायबाय थायो आरो। दा माबा मोनसे हाबाफारि बा सोरनिबा न'खराव माबा मोनसे हाबा हुखा जायोब्ला जोङो खौसेयैनो खामानि मावलायनानै नो होयो। गोरोबलायनानै ज'- ज' हेफाजाब हैलायो आरो दा बेबायदिनो गुबुन गुबुन खामानिफोराव जोङो खौसेयैनो खामानि मावनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। नाथाय जोङो नोगोरनि बेलायाव जोङो बेफोरबायदिखौ नुनो मोननाय जाया। ओ नोगोरनि बेलायाव नोगोरनि समाजा जोबोद आलादा। नोगोराव मोनसे नख न'खरा गावनि हारसिङैनो न'खर दानायनि बागैल' मुखुब जानानै थाबाय थायो। गुबुननि नखरजों बे बिथांमोना सोमोन्दोआ गोजानाव थायो आरो, आरो माबा मोनसे हाबा हु अखा जायोब्लाबो गुबुन जायगानिफ्राय लाबोनानै बा गुबुन सुबुंफोरखौ रांनि हेफाजाबाव खामानि मावहोनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो दा बेफोरखौनो आं मिथिगौ दा नोंथा थाङा बेनि बागै एसे फोरमाय थि होदों दे।
औ नोंगौ नोंथां नोंथाङानो फोरमायबाय ओ‌ नोंथां बुंनाया सैथोआनो नोंगौ जेनेबा गामिनि समाजा जोंना सानफ्रामबो मोखांजों मोखां अखा नायबानो रायदाव हरलायनाय न'आव गा जेनेबा सोरबा सिनायनाय नु बा रायदावलायनाय ओ मा खालामदों? अबहाय थांनो जेनेबा मा ओंख्रि जाखो बेफोरो जोंनि दैलि जेनेबा सानफ्रोमबोनि मोखां नुलाय नुलाय रायजलायनाय नङा होनबा नों थां? जेनेबा न' साखाथियाव थानाय नोंस्रा माबायदि खबर जेनेबा ओ मा खालामदों मा ओंख्रि जाखो? जोंना बि दि आरो जोंना माखासे गामिनि समाजाव माखासे जोबोद गोरोबनानै खामानि मावनाय ज ज खामानि मावनाय जुदि जि सोंलायोबा ज ज थोरनानै हैनाय माइफोर गायोब्ला ज ज थांनानै गायहैनाय गायहैलायनाय फाला बदल गायलायलायनाय । दालि बेसर फोर फुयोब्ला ज ज फाला बथल थांलायनानै फुलायलायनाय । माबा मोनसे हाबा खेराइ जायोब्ला जोंना ज ज बयबो खामानि ओ मावलायनाय आरो ओ इदिनो जा हायो एसे एनै मैगं थाइगं हाबा खेराइफ्राव एसे हैथुम हैनाय बेफोर नंङा होनबा नोंथां? दा जोंना बियो गामि समाजाव सानफ्रोमबोनि जेनेबा सानफ्रोम माने जानाय आरोखि गामिनि जोंनि गामिनि समाज। ओ आरो नोगोरनि समाजाथ‌‌' बेबायदि नंङा नोंथां जेनेबा जोंना नोगोरनि समाजाव सानफ्रोमबो नोंजों आंजों सानफ्रोमबो मोखां नुलायनानै मा खालामदों, मा खबर? ओ नोंसिनाव थांलायनानै जिरायहैलायनानै नोंसिनाव मा खबर माबोरै बेफोरबायदि सोंलायनाय बिदियानो जेनेबा जों नुनोखौनो मोननाय थाङा मोननाय जाया आरो ना नोंथां। जेनेबा ओ आरो जोंना गामि समाजाव मोनसे दङ न' खाथिजों खाथि माबाफोर ओंख्रिबा ओंख्रि गोथावबा बेफोर फोरखौ हरलायनानै रानलायनानै जानाय बेफोर दङ। आरो दङ जोंना फिथाइ-सामथाइफोर थायोब्ला बेफोरखौबो ज' ज' जालायनाय रानलायनानै जालायनाय बेफोरबायदि ओ समाज गामिनि समाजा नोङा होमबा नोंथां? दा जोंना ओ सोहोरनि समाजा बा नोगोरनि समाजा बेबायदि नङा। गावबा गाव गुबुन गुबुन आलदा आलदा नङा होनबा गावबा गावनि न'खर गावबा गाव ओ सोरनावबा थांलायनानै ओंख्रि हरलायनाय जेनेबा जोंना ओंख्रिया बिदि ओंख्रि गोथावफोरखौ रानलायनानै जालायनाय फिथाइ-सामथाइ दङ बिदि होनलायनानै रानलायनानै जालायनाय बेफोर बिदि नोगोरनि समाजाव गैया आरोना नोंथां। आंबो बेखौनो मि थिगौ औ
औ दा बेजों लोगोसेनो आङो माखासे आरो बाथ्राफोर बुंदेरबावनो सानदों ओ गामियारि नोगोरनि बेलायाव जों बेबायदिनो नोंथां बुंनाय बायदि गुबुन गुबुन गोरोबलायैखौ जों नुनो मोनो। बाय दा बेनि गेजेरजों जोङो गामि आरो नोगोरनि बेलायाव हारिमुनि खोथा खौ आं बुंनो सानदों।
औ औ नंगौ नोंथां औ
नोगोरनि आरो गामिनि बे-बेलायाव जोङो हारिमुनि बिथिङाव मोनसे गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो सोरबा सुबुङा गामियाव थानानै बेनि उनाव नोगोराव थाहैयोब्ला बिथांमोना गामियाव माबायदि हारिमु सोरजिदोंमोन माबायदि गामिनि गेजेराव माबायदि अनलायनाय आरो समाजनि गेजेराव माबायदि गोरोबनाय दंमोन बेफोरखौ गासैखौबो बावगारलांनो लायो आरो आरो बिनि उनाव ओ गोदान जोलैनि गथ'फोरा गामियाव थाया थायाबालासिनो बिसोर नोगोराव थानायनि जाहोनाव ओ बर'फोरनि बर'फोरनिखौनो आं बुंनो सानसै बर'फोरनि जि दोरोङारि मा माखासे रंजानाय बाजा जानाय धोरोम हाबा हु खा गेलेनाय बायदिफोरखौ नोगोराव थानानै बावगारलांनो लादों आरो ओ नोगोराव थानानै बिसोरो गोदान मुगानि गेलेनाय ओ हारिमु मोसानाय रोजाबानाय बायदिफोरखौसो सोलोंनानै लानो लानायखौ जों नुनो मोनदों आरो दा बिमा बिफानि। बेलायावबो जों बेखौनो नुनो मोनो। बिमा बिफायाबो नोगोराव। थानानै नोगोरनि बायदिसिना गोदान मुगानि। हारिमुफोरखौसो सोलोंनायखौ नुनो मोन दों बिनि जाउनाव जोङो गथ' गथायफोरखौबो जोङो बेफोर गोदान मुगानि माखासे हारिमुफोरखौसो जों सोलोंनायखौ नुनो मोनो।
औ औ नंगौ नोंथां।
गामियाव थानाय ओ गोदान जोलैफोरा जों आबै आबौमोना गोदो गोदायनिफ्राय माबायदि सोलिबोदों मोन माबा-मा मा हारिमुनि बागै बिथांमोना मिथियोमोन बेफोरखौनो उन्दै समनिफ्राय गामियाव थानानै देरजासिम गामिनि आरि मुनि बागै मोजांङैनो मिन्थियो आरो। दा जोङो गामिनि गथ' आरो थाउ नोगोरनि ग थ' बिसोर सानैनि गेजेराव रुजुना नायोब्ला गोबां गोरोबलायैखौ नुनो माने नुनो मोननाय जायो आरो आं बे बेखिनिखौनो मिन थियो।
औ नंगौ नोंथां नों बुंनाया थारैनो सैथो नोंगौ। ओ गामिनिफ्राय थाङो जेब्ला गामिनिफ्राय सोहोराव थाहैब्लाबो बिमा बिफा बिफायाबो सोहोरनि माखासे नियम खान्थि बेफोरखौसो लानो सानो लायो नङा होनबा जोंना गामिनिफ्राय हारिमुआव सिबिलांदों नोगोराव थाङै थाङोब्ला बेफोर सोलायजोबो नोंगौ गाननाय जोमनायनि बेलायावबो बुंनो हायो नोंथां। गामियाव जाबायदि दख'ना गाननानै थायोमोनबा बे नोगोराव सुरिदार गसला बेबायदिसो गाननानै थागोन आरो बे खौ जों नुगौ नुयो आरोना नोंथां । नोंगौ आरो ओ बि सोर बिमा बिफाफोरा नोगोराव थाहैनायनि उनावहाय साना जे बिसोरो गामिनि जेनेबा गामिनि जा स सोलोंबोदोंमोन गामिनि समाजा माबायदि गामियाव माबायदि रायलायो बेफोरखौ बिसोर साना जे बिसोरो गथ' गथायफोरनो फोरोंनांगौ होननानैबो बिसोर फोरोङा। ओ बिसोरो जोंना आथिखालाव ओमफ्राय ओ गेलेनायफोराबो नोंगौ गामियाव माबायदि गेलेयोमोन सोहोराव गुबुन गेलेयो नोंथाङानो बुंखादों नोंगौ आरो दा नै सोमोन्दोफोरनि बेलायावबो जोंना गामियाव उन्दैनिफ्रायनो आयं आबै आबौ दादि मादै आनै आमाइ बेफोर आरोखि। नाथाय सोहोरनि गथ'फ्रा आथिखालाव खायसे खायसे मिनथियानो बिनि ओ जेनेबा हमनानै लादो ओ बिमानि बिमानि जेनेबा बिमानि बिब' बेखौ खौ जेनेबा जोंना आजिखालि थ' इंलिस मिडियामाव हाबोना बिसोर बांसिन ओ बिसोरो बुंहोगोन। खालि आन्टि आन्टि बेफोरबायदि बुंगोन आरो ना? जोंनाब ओ जोंना बिमानि बिब बिब'खौ आयं होनो बिमानि बिनानावखौ मादै होनो जोंना बिदि सोमोन्दो थायोना?
औ नंगौ।
इंलिसाव नालाय बिसोर आन्टि आन्टि बेफोरबायद दि आरो ना बिसिना माने बिसोरबो फोरोंनो साना। जे जोंना बिदिखौ बिदि होनो होननानै। आरो माखासे ओ मा होनो जोंना उम मा होननो सानदोंमोनथाय जोंना बिदिनो आथिखालावहाय मोसानाय मुसुरनाय बेफोरो जेनेबा गोदान मुगानि ओंखारजोबबाय नङा होन बा नोंथां सिगांथ जोंना जेनेबा जोंनि बर'नि जेनेबा हारिमु ट्रेडिसनेल बिदि बिदि बायदिमोन नङा होनबा? आरो दानिया ओ दानिया माबा हि पप नो मा नो बेफ बेफोरबायदि जाजोब्बाय नङा होनबा औ बेफोरनो जाजोबबाय। ओ दानिया गोदान गोदान ओं ओंखारसै आरो फोरोंनोबो साना बिसोरो माबायदि जेनेबा गामिनि माबाजों माबायदि गोरोबनाय बेफोरो गामिनि बारहावाया आलदा जायो सोहोरनि बारहावाया आलादा जायो बिमा बिफाफोराबो बिसोर गामिनि नि सोहोरजोंहाय माने गामिनि समाजजोंहाय गोरोबनो बिदि फोरोङो आरोना आं बेखौनो नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ नंगौ दा बेनि बेनि गेजेरजोंनो आरोबाव ओ‌ नोगोराव थानाय गोबां सुबुंफोरानो गावनि बिमानि रावखौ बावलांनायखौ नुनो मोनदों आर रो ओ बिमा बिफाफोराबो बिमानि रावखौ फोरोंनायनि सोलायै गुबुन रावनि इंराजि आरो हिन्दी बा गुबुन रावफोरखौसो जों फोरोंनायब खौ नुनो मोनो आरो जोङो गासैनिबो बेलायाव बुंनो थाङाखै खायफा बिमा बिफाफोरा बेफोर खामानिख खौ जों मावनायखौ नुनो मोनदों आरो औ दा बेबायदिनो जोङो नोगोराव थानाय आर आरो गामियाव थानायफोरनि गेजेराव गोबां गोरोबलायिखौ नुनो मोनो । मानोना बिसोरो मोन गावसोरखौनो खायफा मानसिया आरो सानो जे ओ गोजौ थाखोनि होननानै सानो । बिनिखाय गामिनि सुबुंफोरजों गावसोरखौनो ओ गोरोबनाय बा गोरोबनायखौ लुगैया बिसोरो बिनिखाय आलदा आलादा जिउ दानो नाजायो आरो बिसोर
औ औ नंगौ नोंथां औ । औ नोंथां बुंनाया सैथोआनो नंगौ जोबोद मोजां बिसोरो आलदा जिउ दानो नागिरनाय बेखौ नुयो आरो बिसोरो ओ माने गावसिनि खामानियावहाय माने जा गावसिनि जौगानायनि थाखाय गावसिनि बिसोरनि थाखाय मुखुब जानानै थायो नङा नोंथां । आरो बिसोरो जेनेबा जोंना बिसोरनि बायदि जेनेबा सोहोरनियाथ बिदिनोसै ज ज बिदि नङा गावबा गावबागाव फैसानि जुनैसो जाजोबो नङा होनबा? नोंथाङानो दहाय बुंलांखादों फैसा मावहोजोबनाय नोंगौ जोंना जेनेबा गाव फाला बदल गामिनि समाजाव फाला बदल फाला बदल बेफोरबायदि मावलायलायनाय दङ नाथाय सोहोराव गैया आरो नोंथां नोंथाङाथ दा बुंलांदों जेनेबा जेनेबा बर रावखौ रायजलायनो नागिरा नोंगौ बियो हिन्दी बा इंलिस बेफोरबायदिसो रायलायसै दानिया । आरो गाननाय जोमनायनि फोराबो सोलायलांजोबबाय बियो बेथ नंगौआनोखा । आथिखालाव औ खायफा खायफाथ। दखना बर'नि दखना माबायदि गानो आरो सोहोराव थानानै बांसिनानो मिथिला । जेनेबा माबायदि खालामो जेनेबा ओ माबायदि दायो लुयो माबोरै खालामो बेफोरखौ बिदिखौथ जेबोखौनो मोनथि लाना दानि आथिालनि गथफोरा जेनेबा सेंग्रा सिख्लाफोराबो मिथि बांसिन नंगौ खालि दानिया फेसन जोजोबबाय लंपेन्ट मदार्न जुगनि गस्ला बेफोरबादि गासिबो गोदान गोदान बिदिलसै ।
औ आरो ओ । बेजों लोगोसेयैनो जोङो माखासे हाबा हुखाफोरनि बेलायाव गोबां गोरोबलायैखौ नुनो मोनो । जोंनि गामिनि हाबा हुखा फोर जायोब्ला ज ज मावलायो ज ज रंजालायो जोबनायनि समाव बयबो ओ मेथाइ खननानै रंजानानै मोसायो फोरो बेबायदि जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नाथाय जोङो ओ नोगोराव बेफोर हाबा हुखा जायोब्ला जोङो माखासे रंजानायखौ मोननो थाङाबो जानो हागौ। गामियाव माबायदि गोजोननाय लायो नाथाय सोहोराव बेबायदि गोजोननायखौ जों मोननो हाम मोननो थाङा आरो।
औ नंगौ नोंथां औ।
गावनि हारिनि अनगायै गुबुन गुबुन हारिफोरखौबो जों लोगो मोनफानाय जायो। जायनि जाहोनाव जोङो गावनि हारिनिल' बागै जों रंजानाय बा मेथाइ रोजाबनाय खननाय बायदि बिखौ जों लाबोनो हाया आरो बिनि थाखायनो जोङो गानमनि फ्राय नोगोराव रंजानायखौ जों गो जोननाय लानो हाया होननानै आं स
औ नंगौ नोंथां औ नोंथां बुंनाया सैथोआनो नों गौ नोंथां बे फोर गासिबो सैथो आंबो बेबायदिनो सानो। ओ होनबा जोंहा दिनैनि रायल्लायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां
औ जागोन नोंथां औ गोजोननाय थाबाय